हेल' हेलौ हेल' औ खोनादोंना नोंथाङा औ खोनादों नोंथां ओ औ खोनादों नोंथां औ खोनादों खोनादों ओ दा नोंथाङा मा खालामगासिनो दं दायो
आं बिदिनो ए फ्रियाव दंह एस खालामदों
अ अ दा ओ थाङा ओंखाम जाखांबाय ना
जानायाथ' नै दा एसे लाबार खालामगासिनो जानाय जाथ'वाखै
अ औ औ दा जेनेबा आङो नोंथांजों मोनसे ओ टपिक ला नानै मोनसे थपिक लानानै फैदोंमोन आरो आं नोंथांजों जों दायो आं बे औ दा आङो बे टपिकखौ बुंनोसै जेनेबा दानि जेनेबा बर' आइजोफोरा जेनबा मा बि बिदि जिउ खुङो गोदोनिफ्राय दासिमाव माबायदि माबायदियै जिउ खुंबोनाय जेनेबा बेफोरनि बागै एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा
हागोन नोंथा हागोन
औ
दा गोदो आरो दानि बेलायाव माने संनायाथ' अनेक माने फाराग जों नुनो मोनो गोदोनि जुगाव बेलेग दानि जुगाव बेलेग मानो होमबा दानि जुगाव एकदम माने गोनोखो आदब माने जि खामानिफोर मावनानै जिउखुङो जेरै जि दानाय दानि जुगाव आखाइजों जि दानाया गोदोनि जुगाव सलियोमोन सलियोमोन नाथाय दानि जुगाव मेसिनारि आदब खायदाजों माने जिफोरखौ दानानै रां आरजिनानै गावनि आंखालखौ सुफुङोमोन नाथाय गोदोनि जुगाव आरो बेलेग मोन जि दानाया जे जेरै गोदोनि जुगाव जि दानाया खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ